हेल नोंथां
खोनादो ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ मा खालामदो नोंथां
ओ दंथयो नोंथां ओरैनो फ्रियानो
अ अ ओंखाम जाबायना नोंथां
ओ जाथवाखै नोंथां ओ गोबोवै जायो नालाय सातथालसो जादों औ औ नोंथाङालाय औ
आंबो जा औ आंबो जाथवाखै जानाया नोंथां ओरैनो दं आंबो जिरायनानै औ होमबा होमबा जोङो जेनेबा जोंनि आबहावानि सायाव रायज्लायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां रायलाय जागोन
औ औ नोंथाङा जेनेबा आबहानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां आंनो
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों जा आबहावा जोंनि आबहा वाया आगोलनि स्राय बा सिगांनि गोदोनि स्राय ओ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बे बायदिसिना बेनि खायनो जोंनि बारहावाया गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जा प्लासटिक बायदिसिना साव बेनि उनावहाय ओइ जा औ बेनि उनावहाय जा कलकारखानानि बुंनो थाङोब्ला जोंनि जा ओ दैनि आबहावा प्लाटिक बायदिसिना जोंनि ओंखारनाय बायदिसिना फोरा ओ जा अब्ला बे दैमानि दैया गाज्रि जालांजोबो आरो ना औ बेनि उनावहाय जोंनि सुबुं बा मानसिफोरा ओ जा प्लास्टिक बायदिसिना ओ जाखांनानै बा माइबाफोर गा जि लेथ्राफोर हाखर बिलो बायदिफोराव गारहोयो अब्ला
औ
जोंनि जा प्लास दिमाया दिमाया जि रोखोमै गाज्रि जायोम आबहावाया ओ जोङो आबहावा होननो थाङोब्ला जोंनि बारहावा ओ दै बायदिसिना गोलैजोबो आरो जोंनि जा आबहावा जेब्ला आबहावा वाखौ जों मोजां लाखिनोब्ला जों बिफां लाइफां गायनांगोन ओ दैखौ साखोन सिखोन लानांगोन सिखोन खालामनांगोनथ' जों फानायनानै हाजोनिफ्राय बिफां लाइफां दाननानै बायदिसिना ओ न' बां लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों बेनि जाहोनाव मिथिंगाया
औ औ थारैनो
औ बेनि जाहोनाव मिथिंगाया जोबोद खैफोदाव गोग्लैदों जा मिथिंगाया जा जों हगारनाय कार्ब बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिफाङा ओ जा बोनानै लाानो लानो हायाखै आरो अक्सिजेनाबो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ औ
आबहावाया जोबोद गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायगोन अब्ला जोंना ओ नांगौ जानाय अक्सिजेन
औ हागोन नोंथां नोंथाङा नोंथाङा बुंलांनाय मथे जेनेबा नोंथाङा फ्रायानो आबहावानि सोमोन्दै बुंलांखाबाय नङा होनबा नोंथां ओ जोङो जोङो आबहावा होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदोहाय माने ओ माने गोदोनि समाव बिफां लाइफां गायनायखौबो जोबोद जोङो बिफां लाइफांखौ जोथोन लानाय नुयोमोन आरो नोंथां गोदोनि समाव ओ बिदिनो जेनेबा जोङो जोङो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो माखासे जोङो जेनेबा बा नांगौ नांगौ बेसाद जेनेबा बेबायदिनो जोङो न' बां लुनाय बेफोरखौ बेफोरखौबो जोङो माने मोननो हायो आरो मिथिंगानिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? हेल' हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथाङा औ खोनादों
औ खोनादों नोंना एसे नेट नेट प्रब्लेम जादों नोंथांना एसे
नोंथां
ह औ औ आरो जोङो आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो जेन औ खोनाबाय दा नोंथाङा एबार ना
औ खोनाबाय
औ आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय आरो दानि जेनेबा आथिखालनि आथिखालाव जों नायोब्ला जोंनि जेनेबा आसामावनो आसामाव जाने मेन सिटि जेनेबा गुवाहाटि। गुवाहाटियाव जोङो गोबां लेथ्रा माने ओ गोबां बिदिनो दाखोर दाला गारनाय बेबायदिनो जेनेबा प्लास्टिकफोरखोनो जेनेबा गारलाबायनाय माने गोबां गारजियै बिजानु लेथ्राफोरखौ जोङो माने मोननो हायो आरो जेनेबा। औ हां लानोबो जोङो माने गोबां खस्थ' मोनो नङा होनबा नोंथां। औ बेबादिनो जेनेबा बेयावनो ले थ्रा बायदिसिना गारनाय जोङो औ माने मोनाम-मोनामो गन्थंआव डाइरेक्ट हाबखायो आरो नोंथां जेनेबा।
औ।
औ बिदिनो जेनेबा औ बिदिनो गोबां जेनेबा बिफां मिथिंगा ओ मिथिं बिफां लाइफांफोरखौ दानफिननानै बिदिनो गोबां न' बां लुनानै जोङो बेयावनो थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो आबहावाया बिनि बिनि आबाया बेनिफ्राय जों गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोदो आरो नङा होनबा नोंथां आथिखालाव नायोब्ला।
औ नंगौ नंगौ।
औ जेनेबा आरो जोङो जेनेबा जोङो बिफां गायनाय स बिफां गायनाय सान जेनेबा फाइभ जुन। फाइभ जुनावहाय माने गासै जों बिफां लाइफां गायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ।
आरो औ बिदिनो जोङो माने आरो गोबां बिदिनो जोङो खायफा जोङो जेनेबा जायगायावनो जोङो आथिखा ओ पिकनिक पिकनिक स्पट जायगाफोराव जोङो बिदिनो लेथ्रा बायदिसिना गारनायखौ जों नुनो मो नो बिदिनो गोबां गारजि जोङो बारहावाया आथिखालाव माने ओ गोबां आबहावाया गुबुंनिफ्राय गुबुंले जाबोनायखौ नुनो मोनदो आरो। बिनि जाहोनावनो जोङो बेबायदिनो दै बाना दैबाना जाना य सम सम बांग्रि मावनाय बिदिनो जोङो गोबां जा जाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ थारैनो।
औ। जोङो जेनेबा आसामनि बायेरायाव नायोब्ला जेनेबा बिदिनो जोङो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ माने खम नुयो आरो नोंथां जेनेबा। बिथियाय थाङोब्ला जोङो आ सामनि बाहेरायाव थाङोब्ला बिदिनो जोङो माने हां लानोबो बुहुत खस्थ' मोनो आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ।
औ औ आरो नोंथां जेनेबा आबहावानि सोमोन्दै नोंथाङाबो आंनो एसे आरो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नों हागोन। ओ नोंथाङा जा बुंलांबाय बेफोर गासिबो सैथो खोथाजोब। औ ओ दा नोंथाङा सोंबावदों आबहावानि बागै आबहावानि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायलांबाय आरो आंबो आगोलनो फोरमायलांखाबाय दा आबहावा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंदों गहा टि बा नोगोरफोराव बांसिनै बुंजाथं आरोना। औ ओ
औ औ नोंथां।
बेवहाय गारि मथर बायदिसिना कल कारखाना फोरा बांसिन सालायनाय बा कल कारखानाफोरा बांसिन थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ बेनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जायो।
औ।
गुमबाबो जोंनि हा हारसिङा एसेखौ फारा ओ मा होनगोन बेखौ एसे गाथारखाना थायो आरोना हा सिङाव हायब्लाजबो हायाबो एसे गुबुं लोगो बा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जा नोगोरफोरावहाय जा गारि मथर सालायबोला। बा गारि मथरनि थङा बा बेफोर ओंखारोब्ला बांसिनै जानो आबहावाया गुबुंले जायो। ओ बांसिनै दा बारहावा बारहावा गुबुंले जाबा बांसिनै आबहावा आबहावा गुबुंले जागा जायो होननायखौ बुंनो हायो।
औ औ औ औ।
खाथिनिफ्राय गुवाहाटि थानाय। दै बोहैबोनाय हिमालय हाजोनिफ्राय बोहैनाय बे आगोलनिस गोदोनि गोदोनिस बांसिनै दा गुबुंलेानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ मानोना बेवहाय बांसिनानो औ बासिनै बांसिनै जा प्लासटिक बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय खौ जों नुनो मोनो औ आरो लोगोसे आथिखालाव दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव नानि नानि बिबाङाबो खमिलांदों। आरो जा बिफां लाइफां दानबाय थायोबोला बिफां लाइफां दानबाय
औ औ
बाहानायाबो जोंनिया खमिलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ। बेनि उनावहाय औ ओ जों जों जेब्ला आबहावाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जों गि बि बेयावनो बिफां लाइफां दाननांग जा गायनांगोन। बिफां लाइफां गायनांगौ जायो औ मानोना बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन हगारो आरोना ओ अक्सिजेना। जो औ अक्सिजेना जोंनि देहानि थाखाय जोब मोजां आरोना बेनि बेनि थाखायनो जोंनो जा बिफां लाइफां बिफांखौ गायनांगौ थिग बेबायदिनो
औ नंगौ थारैनो।
बेनि उनावहाय नोंथाङाबो माबाफोर आरो फोरमायबावगोन नामा।
औ जेनेबा नोंथां बुंनाय मथे नोंथां जेनेब आबावानि सोमोन्दै फ्रायानो बुंबाय नङा होमबा नोंथां। आङो नोंथ औ नोंथांनि जेनेबा आबहावानि सोमोन्दै। बुंनाया माखासे जोोबोर मोजां मोनदों आं माने मिथिनानै नोंथां। बिदिनोजोङो जेनेबा जोंनि मावनांगौ जोंनि मावनांगौ बिबान नङा होनबा जेनेबा नोंथां। जेनेबा आबहावाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला औ आब' आबावाखौ जों मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो बे जोंनि मावनांगौ बिबान जों बिफां लाइफां गायनांगोन नङा होनोमबा नों थां अब्लासो जोङो गोजोन बार एबा अब्लासो जोङो गोजान बारखौ मोननो हागोन नङा होनबा नोंथां।
खोनादों औ नोंथां होमबा जोंनि लायरायनाय समखौ बेयावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ सा औ नोंथां।
औ
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ औ दे
उम